हेलौ
हेल'
हेल'
खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा दा ओरैनो दंना?
औ आं दायो ओरैनो दङ।
अ अब्ला माने नोंथाङा ओरैनो दंबा आं नोंथां औ खोनादोंं।
औ।
खोनाबाय नोंथां।
औ खोनादों।
औ माने नों नोंथाङा ओरैनो दंबा आं नोंथांजों दा बे दानि हाबा आरो गोदोनि हाबायाव मा फारागथि दङ बेफोरखौ सावरायनो साननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो।
औ सावरायजागोन नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा एसे बुंना होदो नामा?
अ जोङो हाबा होननानै बुङोब्लाथ' ओ सासे हौवासा आरो सासे हिन्जावसानि गेजेराव जर जुलि जानायखौनो बुजियो। जायनि गेजेरजोंहाय मोन से गोदान न'खरनि जोनोम जायो। दा बे हाबा एबा जुलि बियो गोदो गोदाय मानसिया समाजदाद जेन दाजेननो रोंनायनि फ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ। जाबादि नेमखान्थि खालामनानै हाबा खुंबोदों आथिखालाव बेखौ एसे सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनो नाय जायो ओ फारफ्रोम बिथिङावबो एसेब्लाबो सोलायनायखौ जोङो आथिखालसिम नुनो मोननाय जायो आरो जेरैहाय ओ हाबा आसार खान्थियावनो होन जानाय लोंनायनि बेलायावनो होन आरो सायनायनि बेलायावनो होन जोङो हाबा खुंथायाइखौ एसे सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों दायो ओ जेनेबा गोदो गोदाय बर'फोरा हाबाखौ जोबोर गाजा गोमजा गोमजायै खुङोमोन इसोरखौ साखि दोननानै समाय लानानै जर जुलि खालामोमोन रायजोफोरा ओ ओ बे हाबा खौहाय खुंनानै होयोमोन
औ
दा बे हाबा खुंनाय हाबा दाननाय खान्थिया गोदो एसे जाब जुबै जायोमोन आरो
औ
नाथाय आथिखालाव बेखौ जोबोर गाजा गोमजायै मोनसे नियम नितनि गेजेरजों खुंनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायोसै जेरावनिखि दिसिप्लिन होननायखौबो जोङो जोंनि समाजावहाय लाबोनायखौ नुनो मोननाय जायोसै आरो
औ नंगौ नोंथां
दा बिनिफ्राय जानाय लोंनायनि बेलायावबो बेबायदिनो गोदो जोबोद लाबलाब साब्लाब बाहायनायखौ नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जखा बायदियै लिमिटावहाय बाहायनानै ओ बा ओ संनानै खावनानै जाहोनाय खौ जोङो नुनो मोननाय जायोसै आरो बेनिफ्राय बिब्दिनो साजायनायनि बेलायावबो गोदो एसे जुदा रोखोमै साजायोमोन जों मिथिंगायावनो मोननाय नेचारेल मुवा बेसादजों जोङो साजायोमोन नाथाय आथिखालाव माखासे आर्टिफिसियेल मुवा बेसादखौ लाबो बोनानै समायना खालामनानै बे हाबाखौ खुंनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोसै आरो दा बेफोरनि सायावनो माखासे बायदि फागथि बेखौ। नोंथांजों सावरायनोसै ना।
औ।
बिदिब्ला आङो नोंथांनियाव दानि आथिखालनि माखासे गोदान गोदान। बाहायजानाय हाबायावहाय बेफोरखौनो सोंनोसै। नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो। मा मा फाराग। थि बा गोदान जिनिस जोङो बजबनानै लाबोखो।
औ अब्ला माने जेरैबायदि नोंथाङा बुंलांदों गोदोनि समाव बेफोर बायदि साजायनायफ्राबो गुबुनमोन आरो दानि जुगाव बेफोर साजायनायफ्राबो माने बेलेग रोखोमनि जानो हमलांबाय जेरै गोदोनि जुगाव गोदोनि समाव जों खोनानो मोनोमोन बा नुनो मोनोमोन बेफोर बायदिनो थालिर बिलाइफोर थालिर बिलाइफोरजों खोबनानै बा बेफोर बायदिनो थालिर बिलाइजोंनो माने जेनेबा साजायोमोन आरो। थ' जों दा आथिखालनि आथिखालनि मुगायाव नायनो थाङोब्ला जोङो थालिर बिलाइफोरखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनला बिनि जायगायाव जोङो बेफोर बायदिनो गोबां रोखोमनि माखासे तिरपाल आरो बेफोर बायदिनो सिफोरजों साजायनायखौ जों नुयो सिफोरजों लोगोसे बेफोर बायदिनो गोबां बेयाव माखासे लाइटफोरनि थाखाय लाइटफोर आरो बेफोर बायदिनो फुल बिबार बुहुत रोखोमनि माने साजायनायखौ जोङो नुनो मोनोसै। खिथु सिगांनि समा। समावब्ला जों बेफोर बाददिखौ नुनो थाङामोन आरो जिथुनाखि सिगां सिगांनि हाबा बेफोर जानाय हाबा जानायफ्राबो जिहेथु माबाफ्राव बिदिनो लाइ बिलाइ जायोमोन खिन्थु जोङो दा बेफोरनि जायगायाव बेफोर बायदिनो बिदि खनसेल' बाहायजानाय थोरसि बा खुरैफोरखौ जों नुनो मोनोसै। लोगोसे गोदोनि हाबाफ्राव बुंनो थाङोब्ला फ्राय हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाना गसा हौवा गोदाना गामसा आरो हिनजाव गोदाना दख'ना गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन खिन्थु दा दानि जुगाव जों नायनो थाङोब्ला हौवा गोदानखौ जोङो गामसानि जायगायाव गोबां गोबां जायगायावनो बेफोर बायदि ब्लेजार बा कटफोरखौ गाननायखौ जों नुनो मोनोसै। बेफोर बायदिनो। गोबां सोलायनायफोरखौ आं नुदों आरो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा बिनि सायाव।
औ नंगौ नोंथाङा सैथो खोथाखौनो बुंदों जोङो बेफोर फारागथिखौनो आथिखालसिम नुनो मोनो।
औ।
बेफोरो नोंथाङा जाखिनि बुंदों बेफोरो आथिखालनि मुगा जों गोरोबनानै गुबुन समाजनि माखासे मोजां नुथायखौ नुनानै बजबनानै लानाय बेनि थाखायनो बेफोरो जादों आरो थार माने जोंनि हारिमुआव गुबुननि हारिमुखौ बजबनानै लानाय बेबायदि गुबुननिखौ मोजां नुयोब्ला बेखौ अनसायनानै लानाया बयबो हारि हारिसानि एबा हारिमुनि मोनसे आयदाखा दा जोंनियावबो। बेनो एखे रोखोमै जादों आरो। ओ ओ माखासे। जे बर'नि गुबै गस्ला सान गला गस्ला। बिनिफ्राय गामसा आर'नाइ लानायनि सोलाय आथिखालाव कट सुट लंपेन्ट बेफोरखौ गाननाय। खौ जोङो नुनो मोनदों ओ दा नाथाय खायसे खौ बेबायदि नुदोंब्लाबो दासिमबो जोंनि समाजावहाय गस्ला बरनिनो गस्ला बिनिफ्राय गामसा आरो बेफोरखौ लानानै ओ हाबायाव जिरायनाय ऐसा आलासि- थांनायखौहाय जोङो दासिमबो नुनो मोननाय जायो बेनि
औ
साजायनायफोरावबो नोंथाङा दहाय जेरैबायदि बुंलांदों थालिर बिलाइ बेफोरखौ उखुम सोंनानै सायनासालि बानायनानैहाय हाबा खुंनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां गोदान गोदान मोजांनिफ्राय मोजां गेजेर ससेयाव फैदोंमोन जोंहा माखासे स्क्रिन एबा जि बेखौ सोरगिदिं खोबनानै समायना खालामनानै बानायनाय बिनिफ्राय आथिखालाव ओरैबायदि जाबोबाय नै बियो मोनसे बर'फोरनि गेजेराव कम्पिटिसन बायदिबो जानाय खौ नुनो मोनबाय थादों आरो जायखौनोखि जोङो से ला थाम लाख बायदिनि खरस खालामनानै नैबे जायखौनाखि टेन्ट हाउस होननानै बुङो बेनिफ्राय बेफोरखौ लाबोनानै हाबा खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेयो जोबोद जेनेबा बिनि साजायनाया जोबोद मोजां बेनिखायनो ओंखायनो बिनि खरसा फसाबो जोबोद गोबां आरो दा बेफोरखौ नायोब- बोला ओ ओरैबायदिबो नुनो मोनो माब्लाबा फैसानि ओरैनो बाहायगारनाय आरो माब्लाबा जेनेबा गावनि गोसोखौ बेफोरबायदियाव खुंनानै हाबा खुंनानै गोजोनग्लाय होनाय जोबोद मोजां मोननाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बेनिफ्राय आरो रो जोङो फारागथिखौ लाबोबावनो हायो ओ गोदोनि समावहाय जा आलासिफोरनो बा गामियारिफोरनो जा ओंखाम जाहोयोमोन बेयो बेखौहाय गामिनिनो राय जो राजाफोरा बयबो गोसो होसारनानै जमा जमा मावलायनानै खुंङोमोन आरो नाथाय आथिखालाव माखासे मोजां सुबिदा बायदियै गुबुननिफ्राय ओ खारिखर लिंनानै लाबोयो जाहाथे गामिनि रायजो राजाफोरा मोजाङै जिरायनानै हाबाखौ जानो हायो इनिफ्राय आलासिफोर खौ रायदावनायावहाय मदद जायो। मानो होननानै बुङोब्ला ओ ओंखाम राननायथिंल' थाबाय थायो ब्ला बै आर'ज खुंनाय जेनेबा हाबा दाननायावथ' इसोरखौ सिबिनाय जायो नालाय दा बेवहायो थानो सुबिदा जाया बेनिफ्राय सोरबा आलासि फैयोब्ला बिसोरखौ सिबिनो मोना जायो बेनिखायनो ओ बै ओंखाम संनाय बा राननायखौबो खारिखल गुबुननिफ्राय लाबोनायखौहाय जोङो नुनो मोननाय जादों आरो बिसोरनो माव ओ सङो खुरो ओमफ्रायो राननानैबो होयो आरो बिसोरखौ बायस'नानै एबाव रां होनानै लाबोनाय जायो आरो
खोनादोंना नोंथांङा?
ओ नोंथाङा मायबाफोर बुंबावगोन?
अ ओ नोंथाङा माबाफोर सोंनो इच्सा जादों नामा सोंनो हागोन।
ओम सोंनोथ'न दायो जेबो गैथ'लामोन नों थां ओ समाबो जाबाय बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेवहायनो दोनथ'नोसैना?
औ औ दे नोंथां।